औ नोंथां खोनादों ना आरोबाव मोनसे गुबुन आयदानि सायाव माने सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव फन हरदों आरो ना
आ नंगौ नोथां नंगौ
फ्रिब्ला जों दसे सावरायलायनोसै आरो बे आयदानि सायाव अब्ला जोङो दायो जों निजेनि जिउनि थांखि जे जोंनि जिथु उन्दै-उन्दै फंबाय बिनानावफोर दङ बा जों माबायदि थांखि लानानै जोङो माने सोलोंथाइफोर लायोबा जों इयुनाव जाफुंसार जाहैनो हायो माबायदि थांखि थानांगौ माबायदि फरायलांनांगौ बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायनोसै आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आदसा नोंथां ओरैनो जोङो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जोङो सोलोंथाइ सोलोङो अब्लाबो जों सोलोंथाइ सोलोंनायनि सायाव माने सोलोंथाइ सोलोंनायजों लोगोसे जों उन्दैनिफ्रायनो जों आरो थिख माबा मोनसे एसे थांखि थाया मानसिया जिउआव अब्ला जोङो जाफुंसार जाहैनो माने गोब्राब जायो थिग बेनो आंनि बुंनो साननाया जे माने जोङो जिथुनाखि जोंनि फंबाय बिनानाव जोंनि दा उन्दै-उन्दै लाइमोनफोर दङ बिथांमोनहा फरायो टेन पास खालामो जानला मोनला फरायनानै पारसेन्टेजफोरखौ खम लाखियो मोजां फराया फरायनाय समाव माने ओ-ओ गेलेनानै माबानानै गावनि समखौ बावगोमानानै मालाबा माने फरायनायफोराव एसे खले मेले जालाङो नङा होनबा नोंथां बिनि उनाव बिसोर हायकेखे जायो बिनि उनाव बिसोरो हाय सेकेणडारि फरायो बिनि उनाव आरो मा लागोन माने जोंनि नखरफोराबो ओरैबायदि जाहैयो खायफानिया माने जोङो गासिबो माने गासिबनिबो नखराव रोंखा राखा मानसि थायाथ' आखाइ गोलाव मानसि दि थाया रावबो जोंनि ओ बुजायनो रोंनाय एरेन्स थाया जोंनि बिमा बिफाफोरा गासिबो माने सोलोंथाइनि बागै गाव सोलोंथाइ गैयि मानसिया मानोे सोलोंथाइनि बिखय बुजायनोबोथ' गोब्राब जायो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदियाव माने जोंनि गथ'फोरा बबेनिफ्राय बबे लाइनाव फरायोब्ला बा मा फरायनांगौ बेखौ जोङो मोजाङै थि खोन्थानो हाया जायो आरो जोंनि गथ'फोरनि माने जि बुस्थुखौ जोङो फरायनो गोसो मा बुस्थुखौ बे सोलोंनो गोसो बिखो जोङो निसय माने जोङो पेरेन्टसआ मानो बि बिदा फंबायफोरा जोङो गथ'खौ नोजोर बोनानै जोंङो जि गथ'आ मायाव इन्टारेस्टे बिनि सायाव जोङो माने अ अ कुइसन खालामनांगौ आरो बे गथ'खौ जायाव इन्टारेस्टे बेबायदिहै जोंङो थांनांगौ आरो खायफा जुदि गोरोन थि लामाजों थांनाय नुयोबा जों बेफोरखौबो माने हमथानानै जोङो मोजां लामाजों लाबोनायनि माने ओ राहा लानांगौ आरो जों गथ'फोरा दा नुनो मोनदों ओनसोलाव जेरैबायदि दायो ओ गोबां मानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जौ जुवा जों गफबनानै थायो गावनि माने बेसेन गोसा समफोर खौ फरायनांगौ समफोरखौ बिसोरो बहाबा लोगोफोरजों जमा जानानै बहाबा गारजि खामानि मावनायफोराव ओ जगारनानै बहाबा खोथा बाथ्रा रायज्लायनानै माबा मोनसे खेला दुला गेलेनानै नाङि समफोराव गेलेनानै बिसोरो समफोरखो ओ ओरैनो आद्रि हेगारहरो आरोना नोंथां दा बेबायदियाव जोङो माने गेरेन्सा बेफोरखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि गथ'फोरखौ जोङो माबायदियै मोजां लामायाव लागनो हागोन माबायदि फोरोङोब्ला जोंनि गथ'फोरा ओ मोजां लामाजों थांगोन बेफोरखौ नोजोर बोनानै जों ओ बिसोरखौ थुलुंगा होनांगौ आरो आं सानो जोंनि साफ्रोमबो जिथुनेखि लाइमोन फरायसाफोर दङ बिथांमोना जेतयाखि माने टेन टुयेल्भ जायो अब्ला जोङो माने इमानबो मिसर जाहैया जों बुजिस्लाबनाय जाहोया बे समाव जोंनि बिमा बिफा बा गार्जेना बा टिचारा माने गाइद खालामनांगौखौ होननानै आं सानथारो आरो बे जे बे समाव टुयेल्भ पास जायोबा बा सोरबा बायदि डिग्रि पास जायोबा जों बुजिस्लाबा जे जोंङो बिनि उनाव मा खालामनो नङा होमबा नोंथां दानि जुगाव आथिलाव जोङो नुनो मानोनदों माने ओ गभारमेन्ट सारभिसआनो जा बा माबा मोनसे प्राइभेट जबानो जोंहा मोननो थाखाय बुहुत चेलेन्जिं जालांबाय नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदियाव माने जोंनि गथ'फोरा माबा मोनसे स्किल्स जोङो सोलोंथाइ बुङोब्लाथाय मोनसेल' नङा जे सोलोंथाइ सोलों नायाल' सोंथाइ नङा जोंङो सोंथाइखौ बुङोब्लाथाय जों सों गोबां बिबांनि सोलोंथाइ दङ जों खेला दुला गेलेनायाबो मोनसे सोलोंथाय जुदि जोङो माबा मोनसे खेला दुला गेलेयोबा बै खेला धुलाखौबो जों जुदि एस ए पेसन हिसाबै जोङो गावनि माने मोनसे थि थांखि बानायनानै जुदि जोङो थि थांखि हिसाबै साननानै जुदि जोङो ओ मोनसे खेलाखौ जोंङो जुदि ओ देरहासार जाजानो लुबैनानै जुदि गेलेयोब्ला जोङो बेयावबो जोङो जाफुंसार जानो हायो गोबां जोंनि बर' सुबुंनि माने ओ बर' सुबुंफोर दङ जोंनि बर' लाइमोनफोर दङ दासिमहालागै गोबां सोलायनाय नुबाय जोंबो उन्दैनिफ्राय नुबोदों जोङो गोबां माने खेला दुला गेलेनाय नुबोदों जेरैबायदि फुटबल क्रिकेट भलिबल बक्सिं खेला दङ दा बेफोरबायदियाव बास्केट बल दङ गोबांथारमाने खेला दङ दङ दा बेफोरबायदियाव माने जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव मा नुनो मोनदों बांसिन मबाइल फनाव बेस स्थ' जानानै थायो दा बेफोरबायदियाव माने बेकारै थास्लायस्लाय आंनिबा आं सानो जुदि ओ मबाइलाव जुदि टाइम पास खालामनानै थायोबा मोजां नङा माबा मोनसे मोजां खामानि सोलों हय दङब्ला सोलोंथाइफोर लादोंबा मबाइलजों बेबो थिग दङ नाथाय गावनि देहाखौबो नायनानै गावनि ओ माने देहानि मोजांखौबो नायनानै आरो जुदि पेशन हिसाबैबो हमनानै बबेबा मोनसे खेला दुलाखौ हमनानै जुदि जाफुंसार जाजानो लुबैनानै ओ थि थांखि लानानै जुदि बैसिम सौहैनो नाजायोबा बियो आरोबाव मोजांसिन आरो आरो गोबां माने जोङो जोंनि समाजाव नुबोनो मोनदों दायो गिदिर गिदिर जोंनि जिथुनाखि ओ जोंनि लाइमोनफोर दङ गिदिर गिदिर खेला दुलाफोराव पार्टिसिपेट खालामो बिसोरो बाहागो लायो लानानै बिसोरो देरहासार जानानै जोंनि ओ गावनि नामजों लोगोसे बिमा बिफानि मान सनमानजों लोगोसे जोंनि जाथिनि जोंनि बर' हारि समाजनि गासिबनिबो नामखौ लाखिनो हायो। दा बिदियाव आङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो आं सानो जोंनि साफ्रोम जोंनि ओ जेसेबां फरायसा फरायसुलिफोर दङ बिथांमोना दायो अनलाइननि जुग नङा होमबा नोंथां दाथ' जि थुकि मबाइल जुग आगोलनि समाव बेफोरबायदि एसेबां सुबिदा गैयामोन दायो जोंनियाव गारि मथरनिबो जेबो ओ माबा गैयामोन सुबिदा गैयामोन दाथ' ट्रन्सपर्टेसननि जेबो प्रब्लेम गैलिया जों बहा बा दाबसे जायगायाव थांनोबो जोंहा गारि मथरनि एभेलेबेल गारि मट टर नङा होमबा नोंथां दाबसे जायगासिम थांनो था खाय जोंहा दायो जोङो बै जायगानि बेकग्राउखौबो नायनो हायो बहाबा माने जोंनि गथ'फोरखौ जोङो मोजां फराय होनो थाखाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो साखाफारा खालामनांगौ बिमा बिफाफ्रा ओरैबायदि जोङो फराय होनांगौ आं सानो जे जोंनि गथ'फोर खौ जोङो टेन टुवेल्भसिम मोजां फरायहोनानै बेनि उनाव जुदि बियो सो गभार्नमेन्ट साख्रिनि थाखाय ट्राइ खालामनोबा खालाम जायो आरो नङा बा माबा मोनसे स्किलस बो लानांगौ जाहाथे इउनाव थांनानै बे गथ'आ जेबो बेखार जाहैया। स्किलस होननानै बुङोब्लाथाय जोङो नोंथां बुंनो हायो जों जेरैबायदि गारि मथर फाहामनाय रिपेयारिं खालामनाय साइकेल फाहामनाय खानाय सिननाय ओ पार्लार जेरैबायदि नोङो मेकप खालामनाय हिनजावसाफोरनि थाखाय नारसिं दङ गासिबो खामानिखौ जों ङो सोलोंनो हायो बेफोरबो मोनफा मोनफा सोलोंथाइ जों खेला गेलेनानैबो देरहानो हायो आं बावै सो बुंनानै थांबाय जों खेला गेलेनानैबो जों जाफुंसार जानो हायो जों जिम फिटनेस खालामनानै देखौ मो जां लाखिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि बर' समाजखौ नोजोर बोनानै जोंनि बर' समाजखौ माने ओ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय जोङो देरहासार जानानै माबा मोनसे खेला दुलानि गेजेरजों जोङो जोंनि भारत नाङैनो मिथिहोनोबो हायो। दा बेफोरबायदियाव जोङो देरहासार जानानै जों जोंनि बर' हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो। बा फरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो मोजां मोजां साख्रि बाख्रि मावनानै जों जोंनि न'खरखौ नायनानै समाजजों गोरोबनानै जोङो मोजां खामानि माव नानै ओ जोंनि समाजनि गासैजोंबो गोरोबनानै मोजां खामानि मावनानै जोङो देरहासार जा नायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि सोलिलांबाय थागोनखो आङो मिजिं थियो आरोना नोंथां। मोजांनिफ्राय मोजाङाव थांबाय थागोनखो आं आसा खालामो। दा नोंथाङा ओ बे माने जिथुनेखि बर' सुबुं माने बर' लाइमोनफोर दङ जिथुनेखि माने डेभेलपमे मेन्टनि सायाव एसे मान खोथा बुङोबाथाय ओ आं मोजां मोनगौमोन आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय मानि औ नोंथां । जोंनियावथ' बे ओं ओं नोंथां।
बर' जिथुनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनहा माबायदि थांखि थानांगौ माबायदि थांखि होसोनांगौ आरो बेसोरो बिथांमोना माने थांखिखौ लानानै माबायदि ओ थांखियाव सौहैनो नाजानांगौ बिथांमोननि मा ने ओ माबायदि सोलायनांगौ दङ बि उम माबादि आथिखालाव नोंथाङा मोजां गारजि माबायदि लामायाव थांनाय बांसिन नुदों एसे नोंथांमोननि ओनसोला माबायदि सोलिदों? नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होयोब्ला गोजोननाय थागोन नोंथां।
अ। जों नोंथां बुंनायाथ' थिगानो हय जोंनिथिं दा बुंनो थाङोबा सोलोंथाइ होननो थां थाङोबा आजिखालावथ' थांलाय फैलाय स्कुलाव थाङो जोङो जोङो बिदिनो फरायनानै थाखोसिनिफ्राय फाय फरायै फरायै फरायनानै जोंनो मेट्रिक हो निथ नाइन नङाबा टेनफ्राव जोङो एसे मानसिफोरखौ एसे डाउनाव नुनाय मोनो आरो। मानो होनोबा जोङो सोलों-सोलोंथायाव नायन नायन टेनाव जोङो एसे फरायनाय मानायफ्रा एसे गोरा जाहैयो नालाय जों सोलोंथाइयाव एसे नाइन टेनाव एसे खस्थ' नुहैनायखौ मोनो आरो। जोङो सासे मानसिया सोलोंथाइ लानोबो जोङो मोनसे थांखि लानानै जोङो सोलोंथाइखौ लानांगोन। मानो होनोबा जों जोङो मोनसे सोलोंथाइ लानोबा आरैबिदि सोलों थाय लानांगोन। जोङो डाक्टार आं डाक्टार जागोन। आं सा-सासे इन्जिनियार जागोन होननानै जोङो मोनसे थांखि लानानै फरायोब्ला सिअ'रै आङो बेफोरबायदि जाथारगोन होननानै फरायोबा जोङो थांखिखौ लानो हायो। बेबो सासे मानसियाबो जोङो लेपटप एबा माबाफोर मावग्रा कम्पिउटार बानायग्राफोर जोङो एफोरबायदि सोलों सोलोंनानै एबा फरायनानै जोङो एफोरबायदिखौ हाथारगोन होननानै गावनि गोसोआव साननाय बायदियै फरायोब्ला जोङो बेफोरखौ जाफुंसार जाफुंसार खालामनो हायो। दा बेबायदिनो फरायनायाव जोङो नाइन टेनाव एसे खस्थ' मोनहैयो। जेब्ला थेन बारो होमबा फरायनाया एसे मोजां लेभेलाव नोङो नाइन टेेनआ एसे लेखाराफ्राबो एसे गोरा जाहैयो नालाय जों फरायनायाव। नायन टेनावथ' ओरैनो एसेबाबो डाउना माने मोजाङै थाङाबाबो एसे एनै फरायनानैबाबो जोङो बे उन्दैनिफ्राय बै नाइन थेनसिमखौ आरामसे मोनहैयो ओमफ्राय बे नाइनटेनाव ओमफ्राय एसे खस्थ' जाहैयो आरो। दा जोंनि सोलोंथायाव नुदों। जोंनि सोलोंथाययाव नुद दों जोङो बुहुत मानसियानो माने मबाइलाव बांसिन थानायखौ जोङो दा बायदियाव नुनो मोनदों आरो। सोरबाबा मबाइलजों
ओरैनो टाइम पास थायो। सोरबाबा बिनो आथिखालनि जुगाव जोङो एसे नुनो नो मोनायाव मेलाव नुनो मोनायाव जोङो अनलाइन आ एसे माबा फोर जाहैना दं आरो अनलाइनबो जायो नालाय फरायनायाव।
थारैनो उम जोबोद थारखोथाखौनो बुंदों नोंथाङा। जोङो आथिखालाव माने जोंनि जिनाखि उन्दै उन्दै लाइमोनफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो बांसिन मबाइल फनावसो बेस्थ' जानायखौबो नुनो मोनो। ओ थिग बेबायदिनो मे खायबाब मान मोज जां खामानियावथ' सोलिबाय दं जे मबेन फन लानानै बिथां मोना सोलोंथायबो लागासिनो‌ दं। मोजां सोरबाबा बायदि बुजिस्ला बैयाव ओ जोंनि जिथुनाखि गारजेनसनि माबानायाव ओ माने बांसिनै मबाइल फनावबो बिजि जानानै थानाय जोङो नुनो मोनो। नंगौ नोंथाङा जिबायदि खोथा बुंदों नोंथाङा आरो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनानै आंजों दसे सावरायनायनि थाखाय जोब जोबोद गोजोन्नाय मोनदों नोंथां अब्ला जोङो दिनैनि बे आयद आयदायाव सावरायनायखौ दसे दोन्थ'नानै जों गुबुन मोनसे आयदायाव बारलांसै खोमा नोंथां? हब्ला जों दोनथ'लायनोसै औ दे नोंथां। औ दे।